फानजोब्बाय।
औ थांजोबबाय।
हाब दिनै एथ' गोबाव थादों।
उम ना कमल खाना लायनानै मैथाजों होबाय संनानै जानाया।
ओंखाम जादों दासो।
ओंखाम जादों ओमफाय। थालिर दावखाया बेखौ लाबोबाव बेखौबो लाबोनानै फाजाहैबाय ओरैबायादि गोथाव। गोथाव जादोंलै।
थालिर दाउखौ अबेनिफ्राय लाबोखो।
बाजारनिफ्राय बायदों ओ माबा आफादगिरिया बायनानै लाबोदों। जाबायना जों ज' थांखादोंमोन सालोंनानै माल पवा आरि जानानै फैबाय। दाना थाइब्रै एव एवनानै जानो होननानै एवबाय जा गोथाव जायोलै
उम सा साबेसे जालां।
ओ स्नि जन।
स्नि जन।
उम निहाथारि दं लाथ' निहाथारि। नेथारि दं आफादगिरि दं लोगो आफादगिरि बोराया।
ए
ओमफ्राय ओइनि।
बोराया दहाय ओंखानायखा।
उम।
कमल खात ना लायनानै जानांगौ होनना बुंखादों।
खालि जानायल' नामा आरो बिनि सिगां आनारस। लाबोबाय लेमबाय जाबाय आनारस थाइनैबो जाबाय।
बा। दहाय बियो गलायाव सोंखादोंमोन बे फाननायखौ।
ए।
आनारसखौ।
मानसिया गरमथार ओरै जोङो सा मालफवा जाखांबाय दा। आनारस जानांगौमोनलै होननानै ओमफ्राय जोंहा फोरोंगिरिया।
उम।
गयारि फोरोंगिरि दंफैयोमोन ना बिखौवो। बायथारबाय बियो थाइनैजों दाइनजि लाबाय दाइनजि।
दाइनजिं दाइनजि जखारोम।
थाइथियाव ब्रैजि लाबाय।
उम।
जाबाय उम।
अखाया हादो अखा हागासिनो नामा।
हादोंमोन ओमफ्राय नै दा हागा लायबाय हागा हागानायखाय बिसोर थांजोबबाय आरो नै दा हालायबाय ज्रेब ज्रेब।
उम गर गरसे गरनै गोलैगासिनो ओरैजाय।
बुरजा बुरजा हायाखै।
हाथाराखै उहो बुरजा हायाखै।
ए नोगोराव बांद्राय हायाखोमालै।
जानो हागौ ओं ओरैजाय बांद्राय उम। ओरै बांसिन हाखायो जोंनिथिंजाय अब्लाबो मो फ्लामगासिनि खोरोमला खोरोमलि एसे एसे खोनादों
ओम गावनि बोथोर गाव हायाबा माबोरै जाबावनो न
बोथोराव ओम गावनि बोथोर नालाय मालाय हागोन मोफ्लम गासिनो बिलाय फ्लाम फ्लिम फ्लाम ओंख्रियाथ' अमा बेदर
वाह
दहायनि आग्लायनाय दहाय साननिनो आग्लायनायखौ लाना फैदों
ए जोंनि मावख'निया
औ दहाय जानाया
ओमफ्राय खुरैसे दंबावोमोनथ' खुरैसेखौ बिसोर राननानै जाबाय
औ जाबाय खोमा दंखायोमोन आग्लायखादोंमोन मेरला
उम उम
आमफायो माबा आलु जहल
ए
ओमफायो दावदै भाजा
बाब दाबल दाबल
लानानै फैबाय जाखांबाय उम जाखांबाय
ए गेन्द्र द्रा फुंसिगोनलै नोङो खिन्थु
फुंसिगोन फुंनायालाय उन्दुनो उन-उन्दुनायासो खम जागासिनो खामानि नेबाय थानायनि खामानि जाबाय ना
उन्दुनाय खमबाबो उदै गेन्द्रा द्रा देरो दह'
देरो ओं थेवबो फुङो फुङो फुंनाया ओं
मोखां मोखांफ्रा माबाबाबो खावलायफ्रा देराबाबो उदैया गेन्द्राद्रा देरो सिख्लाफ्रा एबार थाखा दं माबा फैसा दं होननानै नोंनाव रां रुफा दं होननानै खारफासिगोनब्रा
उम नायनोसै मा जायो फुंनाया फुंगोन लासैनो जाबाय नालाय बुंखाथारगोन
बैसोआबो जासिगोन ना नोंना बेैसेबां थांगोन नैजिब्रै नैजिबा जायोबा नोङो नैजिबासिमावनो माबागोन फुंहैगोन
गेन्दो गेन्द्रा द्रा जागोन
उम
आं दा नैजिथामाव हाबबाय
उम
नैजिथामाव खारगासिनो
उम होमबा नोङो बो नै बोसोरसोनि उनावनो उदै गन्द्रा जासिगोन नामा
उदै गेन्द्रा जासिगोन ओम
आंनाबो दाख्लै माबानानै लोमजानायाव एसे हा उदैया सेमबायमोनलै दा आरो देरफिनलायबायसो
ओम नोंना गेन्द्रा द्रा जाहांबायथ' उदैया
जाबाय गजेन्द्र द्रा आंबो दहैबो नायदोंमोन गस्ला गेन्दि गानबा ओरै दावखो लायो उदैया
नों जेबो माबा परिस्रम खालामनाय गैलााना जेबो खामानि बा फ्राय मावनाय गैलाना
गारि सा सा थांबाय आरो गारि सालायबा ओरै जसोनाय जायोना उदैया ओरै मावै मावै देरलाङो नो
उम उम उम गोरा खामानि गो-गोरा खामानि मावनाय जानांगौ
औ गोरा खामानि मावलाना जोङो।
ओम
बिखायनो
लोमदै गगार होनाय गोरा खामानि हमबाथाय उदैया बारायनो खाबु मोना आरो बांद्राय
औ औ जागोन र' मावनोसै गोगोम खामानि मावगोन एबार
लासै लासै आराम बानायदी
दुब्लि बारियाव आलि दाननांगौ दा दाननांगौ ओमफ्राय खोथिया रोगानांगौ
औ बेयावनो नों एसे माबा खालामदो
ओम
आरामनो
माइ गायगोन नालाय जाहाबो
बेथ'दों आं बुरजा गायथारगोन खोमा एबार
बुरजा एबाराव गायथ'नाय नङा बारा बुरजा एसेल' जानो आन्था ल लगायगोन जानो आन्था लगायगोन
ओम न' न'आव दंखायोना हायाथ'?
न'आव हा गैया मालायनिसो लादों।
औ औ आदि ना?
ओम हाजदरासो मावलाबायगोन एबार
औ नों नोंना -नोंना खामानिया जोबथ'सिगोनबा गोदान जाफिनथ'दवा बेथ'
गोदान जानोबो हागौ ओमफ्राय जायखिजाया आं जोबनायखौनो लाथ'बाय जोबनायावनो दोनथुमनानै
औ
नांगौबा बे मास मोननैसोखौ मोजां दस्रा खामानि मावनोसै
औ औ
फालांगिनिसो माबा लागासिनो आङो खायदा
औ बे फालांगिरि मावनी हाबाथ'
ओम
रां -रुफाया बुरजा- बुरजा फैगोन ना ओम
फालांगि खालामनायनिबो माबा
ओम
जोंनि बे गामियाव मोननाय दाउआ
औ
बिनि फालांगि खालामग्रोनोसै फिसिनोसै
औ बिजोंबो जायो आरामनो
दाावदै बरननानै फानगोन
औ
दावउदैबो बेखौबो ओइ जौसेथा- नैजौथा गाहाम फिगोन जोङो
ओम ओम
न'थ' बानायजीबखाबाय
ओम मोजांथ' सान्नाया ओम साननाया मोजां बिदिनो माबानांगौ आरो
ब्ला लाङो दाउ फिसाखौ लायनोनो मोनाखै सोलाबाखैना नैबे खामानि जोब हां जोबहांखाय जोबोद खामानि फिर जाना होथारदों।
उम।
मावख'नोनो हाया हाया जाथारो।
खामानिया?
उम।
उम जोबसिगोन नालाय दा आद्रा खामानिफोरखौ बिसोर थाहोनाय नंला।
उम।
मावहोजोबसिगोन।
उम नोङो माखासे माबाफोरखौ लिरै लिरै होजोबनांगौ जायो।
बेनथ'।
उम।
बेसिबां बोसोर मावखो नोंसोर बेयाव?
बेयावथ' फुरा मावथारनाया थाम बोसोर बिनि सिगाङाव जोङो उम माबा आरो आदा बेला आदा बेला मावनाय जायो। उम थाम बोसोर आ जाहैबाय माबा फुरा जासे फुरा सानसे मावनाय जाथारबाय आरो। आदा बेलाखौथ' जोङो नैरोजा जिस्निनिफ्रायनो मावनाय जादों।
उम।
बिदिनो उम नैबे थाम बोसोरा नैरोजा नैजिथामनिफ्राय फुरा सानसे आरो।
उम।
उम।
जाफिनगोन बे गोदान बिनि सोर।
जागोन जानाया उम। जाबाबो दस्रा माथा मारि खानाय बायदि जाया आरोना।
औ द-दस्रायाव दस्रा माबायाव खालाम माबा बावदो जुदायाव।
उम नाजानांगौ थायो।
उम मोनसेल' माबा खालामनानै जाया मोननै मोनथाम
गावारि गावारि फालांगिया मोजां जायोना गोसो जोंनि ओंखायनो गावारि फालांगिखौनो माथा मारिगासिनो।
उम मोजां।
उम।
हाबाय अखाया एसे। गथा गथा, गथा गथा गोग्लैबाय उम।
ओ हाथोंलै।
हानांगौसो एसे।
ओ अखाया हाया अखाया हाया जागासिनोलै।
ओम
उम
हाबाबो बि मोफ्लाबनाय खोरोमनाय बेखौनो बायो आङो। जुब -जुब -जुब हालांबा जेबबो नङा।
फ्लाम-फ्लामल' मोफ्लाम खायो
उन्दुनो मोजां मोनाना बिदिबा उम
गियो
गियाबा
उम आरो आंना खोरखिया खां खोरखि बेै गोजौनिया
औ
औ जों स्रां स्रां नुजोबो बारफैब्ला जों
उम बे माबाजों नुजायोथ' आरो
उम बार हाबग्राजों
खिरखि फिसा बार हाबग्रा दंना?
उम
जोम फ्लाम फ्लाम मोफ्लाम फैयो?
जै अखा खोरोमबाय बे खमबलखौ खोब खोमायाव बे हमथुमनानै खोमायाव होबाय गोलोम फुलायनाय होसि होसिननानै उन्दुयो आं गोलोमदै गजोबलायनोसै कारेन्टथ' थाखाया नालाय अखा खोरोमबा।
कारेन्टआथ' जोंना एसे माबा बानो थाङो।
उम
जेनेबा इसे अखा हाबानो उम बारा थाया
दाख्लै ओ नोगोरावथ' थाखायो थानाया। दाख्लै सानथाम सानब्रैसो बे अखा बारा हाबायथाबा। न'आवनो उन्दुयो दां उम फायसो ओ ओमफ्राय बिनि उनावसो अखा एसे बारा हायि हायिखाय फैफिनबाय आं सानथाम सानब्रैसो उन्दुहैदोंलां न'आव
उम बेयाव जिं जिमनि मावख'आव उन्दुवाखै आरो
उमहो अब्ला हारसिंबो जाबायना आरो अखाबो। बांद्राय खोरोमबाथाय आं गिनो ओंखारो एसे
ए
जेनबा‌ सोरबा सा दस्रा रुमावनो दस्रा दंदेरोब्लाबो जेबो मोना
औ हारसिं बोरैबा उसुबिदा मोनदों मोनो आरो ना।
ओ बे खोरोमनायखौ बाथारो आङो खोरोमाबा खिन्थु ओ सिन्था गैया आं हारसिं मोजांसिनसो मोनोबा
उम
गोजां बोथोरावबोथ' आङो आयु मास मोनथाम मोनब्रै ओजों बोथ' हारसिंआनो जायो बांसिनानो
उम
सासेयाथ' नोंसोरना बिदाया थाखायानो बां जिसिनानो थाया बे दाना मोनायाव
उम उम‌
खामानि गैयाबाबो बबाव थाङोथाय एखमबा सोरांसि सोरांसियावसो फैयो दिउटि माबा खामानि गैयाबाबो गावनि
दे होमबा आदै लाखिथ'नोसै।
ओ दे दे।
औ दे।